औ नोंथां।
औ हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना? औ नोंथाङा माबोरै दङ?
ओ आङो दायो मोजाङैनो दंथ'यो इसोरनि अनाव नोंथां।
औ।
अ नोंथाङाबो माबोरै दंथ'यो दायो नोंथाङा?
नों-नोंथां आंबो मोजाङैनो दङ। नोंथां आङो नोंथांजों मोनसे ओ आयदानि सायावसो माने लायरायनो थाखाय नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङना?
औ सम दङ नोंथां औ दङ दङ।
औ नोंथां आंथ' खोनादों नोंथाङा हस्टेलाव थायो होननानै ओ बेनि खायनो बेनिखायनो आङो नोंथांनिफ्राय नोंथाङा हस्टेलाव थानानै माबोरै नांखोबा नों नोंथांनि एक्सपिरियेन्स मा बेनि बागै एसेमान सेयार खालामनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन हागोन नोंथां हागोन। ओ बिदिब्ला आङो जागायनोसै नोंथां औ।
औ दे नोंथां जागायदो।
औ जेनेबा आङो मोनसे जायगानियाव जायगायाव जोनोम जा दोंमोन बिनिफ्राय जायगायाव जोनोम जानानै फरायै फरायै फरायबोनानै क्लास देदबोनायलाय जेनेबा आङो दायो गोजान कलेजाव फरायफैदों जेनेबा हस्टेल थाफैदों आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
बेनिफ्राय आङो हस्टेल थानानै गोबां रोखोमनि ओ लोगोफोर मोनफैदों। आरो गोबां रोखोमनि गोदान गोदान ओ सोलोंलायनायखौ आङो मोनदोंमोन मोननो हादों आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
बेजों लोगो-लोगोसे आं बुंबावनो सानदों जोङो हस्टेल थायोबा ओ गोबां रोख रोखोमनि लोगोफोर आरो धर्म बेफोरबायदिखौ जोङो आलदा आलदा ओ टाइपखौ जोङो लोगो मोननो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
बेजोंनो जोङो हस्टेल थायोबा ज' ज' थायो जेनेबा गस्ला लंफेेनफोरखौ जों गावबा गावनो सुनांगौ जायो हस्टेल थायोबाथ' गावबा गावनो सुनांगौ सुना लानांगौ जायो ना। नोंथां औ आरो बेबायदिनो जोङो जानाय मुवाफोर खौ जोङो टाइम बायदि खारनांगौ जायो टाइम जों मिलायहोनांगौ जायो मानोना टाइम बाय टाइम बेफोरबायदिनो सम बाय सम जानायफोराबो ग्रोब ग्रोब जालाङो। आरो हस्टेल थायोबा जोंहा सासे जोंखौ बेंनो थाखै ओ वार्डेन होननाय थायो बेबायदिनो सासे। जोंनि स्टाडि खालाम फरायनाय बेफोरखौ जोङो जोंखौ दहेन माने गाइड होग्रा आरोना। दिउटि होग्रा औ आरो जोङो हस्टेल थायोबा ओ गोबां रोखोमनि खामानिफ्राव कलेजनि खामानिफ्राव जोङो बाहागो लाथारनांगौ। मानोना जोंखौहाय हस्टेल दोननायनि जाहोना बेनो जोंहा हस्टेलारफोरखौ मोनसे नङा मोनसे खामानिखौ होथारगोन आरोना। मास्टारफ्रा टिचारफोरा औ नोंथां। आरो बेबायदिनो जोङो क्लासावहाय जेनेबा क्लास स्टाडि खालामनायफोरावहाय ज' ज' क्लास स्टाादि खालामनांगौ जायो फरायनांगौ जायो हस्टेलाव पुरा टाइम बा टाइम। औ नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङाबा आरोबाव आंनो खोनानो मोनदों नोंथाङा हस्टेल थायो। ओ हस्टेल थायो नोंथां ओ नोंथांङाबो आंनो बिजनानै होनो हागोन नामा? हस्टेल थानायनि बागै एसे औ औ औ दे नोंथां दे
औ नोंथां थारैनो नोंथाङाथ' हस्टेल थानायनि सोमोन्दै एसेमान फोरमायबाय। आरो दिनै नोंथांनि बुंनाय गासैबो बाथ्राफोरा सैथो। नोंगौ नोंथां आंबो हस्टेल थागासिनो आंबो बेबायदिनो गोदोनिफ्राय फिसानिफ्राय बा बिबायदिनो बुनो थाङोबा एल केजिनिफ्राय आबो क्लास तुयेफआ लागे आङो बेबायदिनो हस्टेल थाया मोन आरो नोंथां। नाथाय एबारो दा डिग्रि फरायदों नालाय डिग्रि फरायनायनि थाखाय आङो गोजान कलेजाव माने फैनानै दा फरायफैदों। फरायफैनायजों लोगोसे जिहेथु न'निफ्राय गोजान जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औऔ नंगौ नंगौ
बेनिखायनो आंनि न'खराबो आंखौ होनबाय नोङो हस्टेलावनो थादो। हस्टेलाव थानानै फराय दोननानै औ नोंथां बेबायदिनो आंबो हस्टेलावनो थांगासिनो दा हेल स्टेलनि बागै आंथ' बुंनो थाङोबा दिनै हस्टेला हस्टेल लाइफ आ मोनसे गोबां बिबायदिनो मेम' रिस्त मेम'रिस गोनां बेबायदिनो लाइफ बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां नांगौ।
दिनै दिनै जों हस्टेलाव थारैनो गुबुन गुबुन बेबायदिनो जाथिनि बा बेबायदि बिदिनो जन'गस्थिनि मानसिफोरखौ जों लोगो मोनो दिनै बिथांमोनजों जोङो लोगो मोनलायनानै बिथांमोननि बागै गोबां सोलोंनो हायो नङा होमबा नोंथां दिनै बिथांमोननि जानाय लोंनाय बेबां बिथांमोननि आसार खान्थि बिथांमोननि नेमखान्थि बेबायदिनो गाननाय जोमनाय गासैखौबो माने बेबायदिनो जों हस्टेलाव थाबा आं सानो जे जों सोलोंलायनो हायो आरो नोंथां। आरो दिनै हस्टेलावबो दिनै जोंनो बे मोनसे खाबुखौबाबो जों जुदि क्लासाव मायबाफोरखौ जुदि जों बुजियाखै होनबा जि जोंनि टिचारफोरा जि फोरोंदों बेखौ बुजियाखैबाबो आं सानो जे जोङो हस्टेल थाबाथाय जोङो ज' ज' लोगोफोरा आं बुजियैखौ जानो हागौ आंनि लोगो फोर बजि नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
बेबायदिनो आङो बुजिफोरखौ आं दा बिसोरनियाव सोंनो हायो बेफोरबायदिनो आं सानो जे हस्टेल लाइफआ जोंनि थाखाय मोनसे फुल अफ मेमरि आरो नोंथा। आरो बेजों लोगोसेनो हस टेल लाइफआव जोङो फरायनायजों लोगोसेनो दिनै जोङो बेबायदिनो गेलेनाय आरिनायफोरावबो दिनै जोङो मुुब थायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नंगौ
दिनै बेबायदिनो लोगोफोर मोनो दिनै लोगोफोरजों जों बेबायदिनो सम हगारनो मोनो दसे सम बेबायदिनो गेलेनाय दसे सम बेबायदिनो फरायनाय दसे सम बेबायदिनो गावजों गाव बेबायदिनो मोजां बेबायदिनो गियाननि बाथ्रा सोलायनो मोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नगौ।
बुंनाय बाथ्राथ' थारैनो नंगौ दिनै जोंनि हस्टेल लाइफ थाबाथाय जोङो बेबायदिनो रुल्स एन्द रेगुलेसोन सोलिनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? दिनै आं सानो जे दिनै जों हस्टेल थाबाथाय दिनै जों जोंनि लाइफआव जों माबा मोनसे बेबायदिनो दिनै जोङो इन्दिपेन्डेन्ट जानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
दा नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरैबायदि जों हस्टेल थाबा गाव गावनि गस्ला लबेन सुना लानांगौ बिबायदिनो जोङो गाव गावनि खामानिखौ गावनो मावनांगौ दिनै साब सिखन थानाय बा बेबायदिनो दिनै जोंनि बेबायदिनो मोदोमखौ जोथोन लानाय गासैखौबो माने जो हस्टेल थाबा गावनो गाव माने खालामजोबना लानांगौ नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
थिग बेबायदिनो दिनै जोंनि हस्टेलाव आं बुंनो थाङोबा नोंथां दिनै जोंनि हस्टेलाव आंनि लोगोफोरा जोबोद मोजां दिनै बिथांमोना बेबायदिनो आंजों मोजाङैनो लोगो जायो बिथांमोनहा आंजों मोजाङैनो बेबायदिनो आंनि नांगौ समाव बा आंनि बेबायदिनो माबा मोनसे प्रब्लेम समाव बिथांमोना माने हेफाजाब होयो आरो नोंथां। दिनै आङो बेबायदिनो क्लासाव माइखौबा बुजियाबा दिनै बिथांमोनखौ सोंबा दिनै बिथांमोना आंखौ मोजाङैनो बुजायो आरो नोंथां। आरो बेजों लोगोसे दिनै नोंथाङा वार्डेननि सोमोन्दै फोरमायबाय नङा होमबा दिनै जोंनियावबो बिबायदिनो जोंनि हस्टेलावबो वार्डेन सासे दङ दिनै बिथाङाबो जोबोद मोजां बेबायदिनो गोबां कपारेटिभ दिनै जोङो माबा मोनसे बिदिनो प्रब्लेम बा माबा मोनसे समस्यायाव गो गैबा दिनै जोंनि वार्डेना जोंखौ हेफाजाब होयो। बुंनो थाङोब्ला बे समस्याफोरा जेरै लोमजाब्ला बा खर' साब्ला बा बेबायदि बिदिननो उदै साब्ला दिनै माने जोंनि वार्डेना जोंखौ माने बेबायदिनो मुलि नांनायानो जा बा बेबायदिनो माबा मोनसे न'आव फन खालामनाय बा न'आव बेबायदिनो माबा हेफाजाब बिहरनायाव दिनै हरडेन्टआव गोबां बेबायदिनो हेफाजाब होयो आरोना नोंथां। बेनिखायनो नोंथाङा आं स सानो जे दिनै जों हस्टेलखौ दिनै जोङो जिउआव खनसेयावबो थानानै नायनांगौ नङा होमबा। दिनै हस्टेलाव थाबाथाय दिनै बेबायदिनो गोबां मेम'रिस मोनो जेरैबायदि जोङो बुंनो थाङोब्ला दिनै जों बेरायनो थांबाथाय बेरायनायनि मेमरिस मोनो नङा होमबा नोंथां। दिनै जोङो बेबायदिनो इन्जय खालामनो थांबा बेबायदिनो बिदिनो गोबां मेम'रिस मोनो बेनिखायनो आंबो सानो जे दिनै जोङो जिउआव बिबायदिनो खेबसेबाबो हस्टेलाव थानानै हस्टेलनि जि गोजोन्नाय बा हस्टेलाव थानानै जेरैबायदि जि एक्सपिरियेन्स बा जि फिलिं मोननाय बेखौ आं सानो दे बयबो खनसेबाबो बेबायदिनो ट्राइ खालामनांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
नोंथाङा ओरैनो हस्टेलाव थानाया बेसेसो बोसोर जाखो नोंथां?
आङोथ' दायो बोसोरनै जाबाय नोंथां।
औ नोंथां।
आरो नोंथांनाव आं मोनसे नोंथां बुंनो हागोन दे।
सोंजागोन।
नोंथां आं बुंनो सानदों बेनो बुंनो साननाय बेनोदि नोंथाङा दायो जेनेबा कलेज बन्द'फोर मोनोब्ला हसेनोबो थाङोब्ला माबाफोर मोनसे गामियाव थांनानै माबाफोर मोनसे माबायदि गावनि लाइफ खौ गावनि जिउखौ मारोरै इनभेस्ट खालामहैगोन आरोना नोंथां।
औ दाथ' नोंथां बुं
थांनानै
औ नोंथां आं नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ होनोसै। दा जे जिहेथु जोंहा क्लासबो बन्द' जाबाय सामार भेकेसन मोनबाय नङा होमबा नोंथां। दायोथ' आं बो आङो सासे गामिनिफ्राय फैनाय सासे बेबायदिनो सेंग्रा नङा होमबा नोंथां दिनै जोंहा गामियाव बेबायदिनो दा समाव बा बेबायदिनो गोलोम बोथोराव दिनै जोंहा माइ गायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां औ नंगौ।
जोंहानि न'खराबो माइ गायो बेनिखायनो आं सानो जे दिनै आंनि बे जिहेतु गोलोम बोथोरनि जि आं बन्द' मोनदों बे बन्द' मोननाय समाव आङो आंनि न'खराव बेबायदिनो माइ गायनायाव बेबायदिनो हेफाजाब होगोन होनना सानदों। आङो बेबायदिनो खोथिया फुनायानो जा बा आलि होनाय बा आलि दाननाय बेजों लोगोसे खोथिया रोगानाय बा ट्रेक्टर एवनाय बेफोराव माने आं सानदों आं। दिनै हेफाजाब होगोन होननानै आंनि न'खरखौ नोंथाङाबोथ' आंबो खोनानाय मथे नोंथाङाबो गोलोम बोथोरनि बन्द' मोनबाय नोंथाङाबो दा गामियाव फैनानै नों नोंथाङा बेबायदिनो गावनि बे गोलोम बोथोरनि समखौ माबायदि हगारनो सानदों नोंथां?
औ आं फोरमायना होनो सानदों नोंथां बिदिब्ला ओ जों आंबोथ' गामिनिनो सेंग्रा जाहैबाय नालाय गामिनिफ्राय देरना थांनाय देरबोनाय जेनेबा जोंहाबो माइ गायो जेनेबा नोंथाङा बुंलांबाय माइ गायो दैज्लां बोथोर सफैबाय, जोंहा गोबां रोखोमनि जेनेबा गामियावहाय आबाद मावनायखौ नुयो जोंहाबो मोननैसो आबाद समाव जेनेबा मोनसे फाथो होननाय दङ फाथोखौ जेनेबा जोङो गायो मोजाङै गायनानै जेनेबा दानबाय बेखौ दाननानै जेनेबा जोङो बेखौहाय दैफोराव सोमनानै दोनदों दाहालागै आरो जों आङो बेखौ बेखौ नेबावदोङो बेखौहाय जोङो फाथो फोनाय माबा ओ सुनाय होनो जेनेबा बेखौहाय बिनाय सेरना मोनो आरोना बेखौबो आङो मावनो दायो रेडि जानानै दङ आरोना नोंथां आरो बेबायदिनो माइफोरखौहाय जोंहा, गायबायानो दा गायगासिनो दङ जेनेबा जों आङो खोथिया रोगानानै होदोंमोन दहैफोरसो दायो रेस्ट लाथ'नानै दङ आरो ना नोंथां गायगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे आं गामियाव फैनानै बेखौबो, जेनेबा आङो मोनफैदों लोगोफोर गामिनि लोगोफोरजों लोगोसे फुटबलफोर गेलेनाय, एबा बबेबाफोर बेरायग्लांहैनो मोननाय बेबायदिनो गामिनि लोगो फोरजों आङो गोजोननायखौ लाफैनो हादों आरोना नोंथां,
औ नंगौ
आरो बेजों लोगोसे फेमिलिफोरजों टाइम होनो हाबाय न'खरनि मानसि फोरजो थाहेम होनो हाबाय जिराय लायनानै सावराय लायनो हाबाय खोफोरखौहाय बेबायदिनो आङो, न'आव फैनानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावफैनो मोनदों आरोना नोंथां,
औ नोंथां नंगौ नंगौ, औ थारैनो नोंथाङा,
फोरमायनो औ नोंथां
औ थारैनो नोंथाङा बेबायदिनो गावनि, जि गोलोम बोथोरनि बन्द'नि समायाव जि गावनि समखौ जेरैबायदि होखारदों बेखौ फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जे आङो मोजाङै फोरमायनानै होबाय गावनि हस्टेल लाइफ आरो गामियाव थां सलिनायफोरखौहाय मोजाङै आङो फोरमायना होनानायनि थाखाय,
औ नोंथां नोंथाङाथ' दिनै बेबायदिनो, मा मा खालामबावगोन सानदों दिनै नोंथाङा नोंथांनि समखौ माबायदि हगारगोन सानदों,
आंथ' दिनै दा बेलासियावहाय खान्थाल जादो दाथ' खान्थालबो मोनो नोंथां ओ लोगोफोर सानै साथामसो फैनो नागिरदों जोंनाव खान्थाल बिफां दंमोन नालाय बे बेखौनो ज' जालायनो सानदों आरो ना नोंथां बेलासि समावहाय आरो बे जाखांनायनि उनावहाय जोङो दैमाबो दङ दैमायावहाय दुगैग्लांहैनो दसे जेनेबा दैमा थायो नालाय गामिफ्राव बेयावनो दसे दुगैलांहैनो सानदों आरो ना नोंथाङा हा नोंथाङालाय दा मा खालामगासिनो? सान्दों जेनेबा टाइमफोरखौहाय दाय,
औ दिनै बिथां जोंहाथ' दिनै बेलासियाव खोथिया फुगोन होननानै सावरायनाय दङ आं सानदों दिनै बेलासिनि समखौ आङो खोथिया फुनानैनो माने हगारगोन होननानै,
औ औ औ
नोंथां जोंहाथ' समाबो सफैबाय नङा होमबा दिनै जोङो, दिनै जोंनि हस्टेल लाइफनि बागै गोबां रायज्लायबाय आं सानोदि जों उन उन समाव जोङो रायलायफिनगोन उन समाव जों खबर लाफिनगोन बे समाव जोङो, जोंनि सावरायनायखौ बोजब'नोसै नामा नोंथां?
औ जायोदे नोंथां औ नंगौनि दे गोजोन्थों नोंथां
गोजोननाय थाबाय।